औ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथांजों आङो दायो एसे सावरायनो हरदोंमोन कल
औ औ। जागोन नोंथां। औ जागोन।
नोंथांजों ए ना हमनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन औ।
औ। दाय बियो जोङो नाखौ दैज्लां बोथोराव माबोरै हमनो हागोन आरो माबोरै आइजें आयला बानायनायनि गेजेरजों जोङो नाखौ गोरलैयैनो हमनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो आरो नोंथांनि ओनसोलफोराव माबोरै नाखौ हमनानै जायो
औ। माने ओ नोंथां औ औ। खोनादों नोंथां ओ नोंथांज सोंनाय बायदियैथ' ओ जोंनि ओनसोलाव औ। दाथ' दैज्लां बोथोर ओ दायो जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो मानसिफोरा ओ नाखौ हमनानै लाबोयो दा बेफोर ना हमनो थांनायाव ओ जोङो गोबां रोखोमैनो आग आइजेंफोर बाहायो जेरै ओ खबाय खादा जेखाइ जालि ख'खा सेन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आइजेंफोरखौ बाहायनानै ओ जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ नाखौ हमनानै लाबोनायखौ नुनो मोनो नोंथां दा ओ बेहोरनि गेजे जेरावनो जे जा-जायो जेरै खादाखौ जोङो ओ दैमा दैसाफोराव ना गुरनो थाखाय बाहायो ओमफ्राय ओ जेखाय बेखौ जोङो ओ नाखौ हनो थाखाय बा बिदिनो ओ ना हनायाव बेफोरखौ बाहायो आरो खबाइखौ खबाइआ जाहैबाय ओ ना लाग्रा ओमफ्राय जाल फोरखौ जोङो‌ ओ नाफोर सारनायाव दै-दैमा दैसानि नाफोर सारनायाव बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो बिदिनो ओ ख'खा सेनफोर दङ बेखौ जोङो ओ जेब्ला बान्दोफोर थेनानै फिसा माने बेफोरखौ ओ मा होनगोन जिरि जिरि दै बोहैहोनानै बान्दोफोर थेनानै बा खम दै बोहैनाय जायगायाव बेफो सानानै जोङो नाफोरखौ मोननो हायो नोंथां औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि नाफोर बोरै हमो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनावबो बै राहायैनो नाफोरखौ हमनाय जायो जोंङो बे बान्दो बानलाखौ थेनानै दैमा दैसानि बे एसे नालाफोरखौ थेनानै जोंङो बे ख'खाफोरखौ खौ सानानै गोरलैयैनो नाफोरखौ हमनानै जायो बेनि गेजेराव जोङो जेरैबायदि बाजाराव मोननाय बे जे
औ
इस बे जेनि मुङा आस्रा जे गावालांगि जे बेफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै नाखो सारनानै जानो हानाय बा सानानै जानो हानाय बेफोरखौ जोङो मोनो
औ
नाखौ गोरलैयैनो दैनिफ्राय बोखांना जानो हायो जेरै बोरसिनि गेजेरजोंबो जोंङो खायफा खायफा नाफोरखौ बोखांना जानायखौ नु
आरो
औ नंगौ नोंथां
उमआरो जोंनि ओनसोलथिं आथिखालाव बांसिन ना हमाबाबो एसे साफा सानैया हमनानै जायो आरो बिनि उनाव आरोबाव नोंथांजों गुबुन आयदानि सायाव सावरायबावनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां
आं आ नोंथांजों आरमा आयदानि सायाव सावरायनो बुंदोंमोन।
औ माने ओ नों जों नों ओ जेरै जों दायो ओ नोंथांजों आंजों ओ नानि बिसय सावरायखांबाय अब्ला जोङो ओ ओ आबादफोरनि बिसयबो सावरायजानो सावरायनो हागोन नोंथां। माने नोंसोरनि नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव मा आबाद मावो बा जोंनि ओनसोलाव माबोरै खालामो बेफोरखौ एसे रायलायजेननो हागोन रायलायनो हागोन।
जोङो माइ आबादनि अनगायै आरोबाव गुबुन माबाफोर आबाद मावोब्ला जोंनि आबादा एसे मुलाम्फा जानायनि राहा नोंथांनियाव माबाफोर साननाय दङ नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ आबाद मावनायनि अनगा ओ माने ओ माइ आबादनि अनगायै जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबादफोरबो नुनो मोनबावो। जेरै ओ दैज्लां बोथोराव माइनि अनगा फाथो आबाद थाइबेंनि आबाद बा भेन्दिफोरनि आबाद बेफोरखौ ओ जों नुनो मोनो आरो मेसें बोथोरफोराव ओ मेसें बोथोराव ओ जेरै बेसरफोरनि आबाद आलुनि आबाद बाय सबायफोरनि आबाद बा फोरलाफोरनि आबाद बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुनो मोनो। दा ओ जोंनि ओनसोलाव ओ माइआनो गुदि नालाय बे माइखौनो जोङो जोंनि ओनसो सोलनि सुबुंफोरा थांना थानायनि गुदि राहा लामा हिसाबै बे माइ-माइखौनो जोंनि ओनसोलाव गायनाय जायो नोंथां।
औ औ बांसिनै ना
औ अब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बो बेफोरबायदि ओ माइखौ बोरै गायो बा मा मा रोखोमनि माइ गायो बा दैज्लां बोथोराव माइनि अनगा मा मा आबादफोर मावबावो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनाव दैज्लांनि आबाद हिसाबै जों बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय जायो। बेनि उनाव खायफा न'खर न'खर बा खायफ फा सुबुङा बागानफोर गायखाना लानाय दङ। जेरैबायदि साहा बागान लबर बागान बिनि उनाव जोङो माइ आबादनि अनगायैबो दैज्लां बो थोराव गुबुन आबाद मावनायखौ खमथार नुयो आरो फ्राय गैयाखोनो बुंजागोन। न'खरफा न'खरफा एसे मैगं थाइगं गायना लानायखौ नुयो। नाथाय मेसें बो थोरनि समाव जोंनाव ओनसोलाव एसे जोगोनार जुखाम थरमुस बेफोरखौ गायनानै एसे रांखावरि खामायनो नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथांनि नोंथांनिथिं नोंथांनि ओनसोलफोरथिं दायो आबादनि अनगायैबो गुबुन फालांगियारि हाबाफारि जेरैबायदि माबाफोर बेफार दाव अमानि फिसिनाय बेफोरबायदिनि राहाफोर दङ नामा?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोर आबाद मावनायाथ' मेनानो जाहैबाय आरो बिनि अनगाबो ओ रांखावरिनि थाखायथ' मानसिया मावनो गोनां जाखायो। बे ओ रांखावरि खामायनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव दाउ अमा ओ बोरमा मोसौ बिदिनो गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरखौ फिनो फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो ओ दाउफोराथ' जोंनि ओ ओनसोलनि मानसिफोरनि गा-गामि नालाय जोंनि ओनसोला बेखाय जोंनि ओनसोलाव गोबां गासैनावबो थाजोबो होनबाबो दाय गैया। ओमफ्राय‌ ओ बेखौ जोङो दाउफोरखौ फिसिनायनि जाहोनानो जाबाय जे सोरबाफोर आलासि फैबा बुथारनानै जाहोब्रबनो बा फोरबोफोर फैबा बेफोरखौ जानो बा बेफोरखौ फाननानै ओ जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनानै रांखावरि खामायनो बेफोराव जोङो दाउफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां। आरो अमाफोरबो दंबावो। अमाखौ जोङो बिदिनो ओ फोरबोफोर फैबाबो सिथारो बा जोङो बेखौ फानहरनानै खैफोद समायाव जाब्रबथाय समाव जों बेफोरखौ फानहर बेखौ फानहरनानै ओ जोङो रांखावरि खामायनो हायो नोंथां औ आरो बिदिनो मोसौफोरबो दङ मोसौखौ जोङो फिसिनानै बिनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो। आरो बिनि गोबोरखिखौ ओ मैगं थाइगंआव गार नानै मोजाङै हासार महरै बाहायनो हायो औ नोंथां। आरो बोरमाफोरबो दङ बोरमाखौ जोङो बिदिनो बोरमाफोराबो मा होनगोन बिदिनो खरमफ्राव बुथारो आरो बे फोरखौबो जोङो समायाव फानहरब्रबनानै रांफोरखौ खामायना लानो हायो नोंथां।
औ औ
औ। आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ जिब जुनार फिसिनानै रांखावरि खामायो नामा नोंथां?
खामायो खामायो नोंथां। जोंनि ओनसो लफोर थिंनि बो जोङो गंफ्रोमबो नखराव मोसौ बोरमा दाउ फिसिनायखौ नुनो मोनो। खायफा नफोराव नुवाब्लाबो। बांसि सिन बर नखर गामि ओनसोलफोराव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय बिखौ। नखरनि राङारि अनसुंथाइ हिसाबै एसे सुंसहैनाय बा राहा हिसाबै जोङो फिसिनाय। फिसिफायो। जायनि थाखाय जोंनाव बेराम आजार। जायोब्ला बेफोरखौ फाननानै रांखावरि मोननायनि गेजेरजों जोङो गावनि देहा सोलेर बा नखरखौ मोजाङै रांखावरिनि फारसे मदद मोननो बेफोर जिब जुनारखौ फिसिफानायखौ जोङो नु बोगासिनो दं गोदो गोदायनिफ्रायनो।
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोल। फोरावबो मोसौ बोरमा। दाउ। खायफा खायफा नखराव हांसो। बेफोरखौ जोङो। नुनो मोनो आरो‌।
अ नंगौ नंगौ होमबा नोंथां।
औ।
औ अब्ला जों। औ नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो बे दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेफोरखौ बेफार खालामनानै जोङो दखान गला बानायनानै जों बेफोरखौ दा गाव हारसिंनो। दानना फाननो हानाय बा बेफोरखौ फालांगि खालामनो हानायनि राहा नोंथांमोननि ओनसोलाव दंना गैया।
औ बिदि राहाथ जोंनि ओनसोलाव दङ नोंथां जे ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव सेंग्रा बा सेंग्रा जमा जमा हानजा हानजा जानानै ओ जेनेबा जमा जमा बेफोरबायदिनो ओ जिब जुनार फिसिनानै ओ बे फार फालांगि खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां खोनादोंना नोंथां।
खोनादों खोनादों।
अब्ला नोंथां जाहा समाबो‌। जाबाय नामा।
ओ समा जादोमोन। समा। हारसिंनो। दानलाङो खोमा।
औ दे अब्ला जों दोनथसै दे नोंथां।
औ।